नोंथां
औ, औ नोंथां खोनादों।
अ आङो नोंथांखौ फन हरनायनि जाहोना जाहैबाय ओ आङो नोंथांजों जोंनि बर'नि हाबा गोलाव बा हाबानि जोंनि बर'आव माबा मा रोखोमनि हाबा दं बेफोरनि सायाव सावरायनो होन्नानै नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन।
औ औ जागोन नोंथां।
नोंथां सावरायनो हागोनना।
औ सावरायनो हागोन नोंथां। नोंथाङा नोंथाङा एसे फोरमाय नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो होमबा। हाबा गोलाव हाबा गुसुं माखौ बुङो बेखौ एसे फोरमायनानै होदो औ।
औ औ जागोन अब्ला दायो आं बुंनोसै बर'फोरनि हाबा होननानै बुङोब्ला जोंहा बर'फोरनि हाबाखौ मोनद रोखोमनि मोननाय जायो बे फोरनि गेजेराव हाबा गोलाव जेरै हाबा गोलाव होननानै बुङोब्ला सोंनानै लायनाय हाबा बेनि उनाव दंखा हाबनाय हाबा दोनखारनाय हाबा गोरजिया लाखिनाय हाबा हाथासुनि हाबा आरो बेबायदिनो खारसननाय हाबा। बे मोनद रोखोमनि हाबाखौ जों मोननो हायो। दा जोंहा गुबैयै बुंनो थाङोब्ला हाबानि बयनिख्रुइबो गोलावसिन मोनसे गोलावसिन फारिखान्थि थानाय हाबायानो जाहैबाय हाबा गोलाव जायखौ जों सोंनानै लायनाय हा बा होननानै बुंनाय जायो आरो जेराव जाय नखराव सेंग्रा बा सिख्ला सेंग्राया जे हाबा जानो सम जायोब्ला बै न'खरनि बिमा बिफा बा गेदेर गोलाव सुबुंफोरा गामिनि सोरखौबा सानै सोखौ लाना थांफ्लानानै जाय न'खराव सिख्ला बा हाबा जानो हानाय सिख्ला दं बै न'खराव सोंहैनाय जायो गिबियाव बेयाव गामिनि ओ जेनेबा गेदेर गोलाव जा गामिनि जा गाहाय बेखौ लानानै थांनानै गिबियावनो न'खरनि बिमा बिफा बा ओ न'खरनि जा गाहाय सुबुं बेफोर बिसोर थांनानै ओ जाय न'खराव सिख्ला हाबा जानो गोनां दं बै नखराव सोंहैनाय जायो। सोंहैनायनि उनाव ओ बेनि उनाव आसान थेबनाय आसान थेबनाय मोनसे जोंहा खान्थि दं जेराव ओ बे आसानखौ ओ सिख्लानि न'खरा जुदिहाय सेंग्राखौ गनायोब्ला बे आसानखौ फिरायफिननाय जाया नाथाय सिख्लानि न'खरा जुदि सेंग्राखौ गनायाब्ला बा मोजां नुवाखैब्ला अब्लानिया बे आसान से हाफथानि सिगाङावनो गथायफिननाय बा फिरायफिननाय जायो। ओ बेनि अनगायैबो हाबा गोलावनि नेमखान्थियाव बेनि उनाव जेब्ला आसानखौ फिरायफिननाय जाया अब्ला ओ अब्ला जोंहा बै जाय न'खरनिफ्राय हिनजावखौ नायनो थांदों बै न'खरनिफ्राय बिबान लांनाय जायो बेबायदिनो बिबाय खानो थाखाय जेराव हाबानि सिगाङाव बिबाय खानाय जायो। बेनि थाखाय सिनि साफात बायदि बायदि लाना थांनानै बिबाय खानाय जायो बेनि उनाव ओ हाबानि दिन थारिखखौ बैखालिनो थिग खालामबोखानाय जायो आरो। बेबादिनो दिन थारिख दिन थारिख थिग खालामखांनायनि उनाव जोंहा हाबानि सम फैयोब्ला ओ हिनजाव गोदान आथिखालाव थ हिनजावनि न'आव बांसिन हाबाखौ दाननानै हरखानायखौ नुनो मोननाय जायो। नाथाय गोदोनि समाव हौवानि न'खरावसो हिनजाव गोदानखौ लाबोनानै हाबाखौ दानफैनाय जायोमोन। बेफोर जेखियानो जादोला मानो बेनि उनाव हिनजाव गोदानखौ लायबाय। हाबाखौ हाबाया बर'नियाव गुबैयै साननै गोदोथ' साननैनि बांसिनानो जायोमोन ओ दाहाय दा दानि समावबो साननैनि सोरबा सोरनियाव बा साननैनि बाराखौबो जानायखौ नुनो मोनो। बेबायदिनो सानसेया हाबा दाननाय बा बेबायदिनो लाहार फाहार खालामनाय हिनजाव गोदानलायनायाव सानसे थांबाय बेबायदिनो जाहोनाय लोंहोनायाव सानसे थांबाय। आरो जोंनि ओ गामियावहाय रायजो राजाखौ बुजायनाय सानसे बेबायदिबो जोंनाव मोनसे नेमखान्थि दं। बिथां मोनियाबो बेबायदि नेम बादि दंना रायजो राजाखौ औ औ जे खस्थ' खालामोब्ला रायजो राजा जेनेब्ला आलासि दुमसि फैनायखौ जाहोनायाव बिसोरखौ आरो आलादायै गामिनि गोजाल' अमा मासे बा माबा बुथु खारनानै बेफोरबायदिनो जाहोनाय जायो आरो।
औ।
ओ बेनि औ बेनि उनाव हाबाया जोबनानै थांखांनायनि उनाव हाबा दानखांनायनि उनाव न'खरनि सुबुंफोरा गावनि फिसाजोखौ बा ओ गावनि ओ बिजामादैखौ बुजायनाय बेफोर फारिखान्थिया जायो बेनि उनाव ओ जा दोननो फैनाय एबा हि हिनजाव गोदानखौ दोननो फैनाय सुबुंफोरा ओ गावनि न'सिम थाङो बेनि उनाव ओ जि से सप्ता बा सप्तानैनि गेजेराव जोंहा मोनसे ओ हिनजाव गोदाननि न नखराव थांफिनो जायो जेराव बेखौ जोंना मा होनना बुङो। ओ आथि मंगल ना आ आथिमंगल ना मा होनना बुंनाय जायो जेराव बे दिननिफ्रायसो। बै दिन थांखांब्लासो बिजामादैया बिखुनजोनि बा बिहावनि न'खराव मोजाङै हा थांलाय फैलाय खालामनो हायो बेनि सिगाङाव आलासि जाहैनाय जाया बे खौ आं खोनानाय खोनानो मोनदों बेबायदिनो दा नोंथाङाबो जोंनि बर'नि हाबानि सायाव माबा मोनसे ओ मा मा रोंगौथि बिबा मा मा मोनथियो बेनि सायाव एसे फोरमायनो हागोन नामा?
जागोन नोंथां। ओ नोंथाङानो ओ जोंनि बर'फोरनि हाबानि सोमोन्दै जोबोद मोजाङैनो बुंलांबाय नोंथांङा।
ओ माबायदि हाबा जायो जेरै ओ गोबां मा मा रोखोमनि दङ बेफोरखौ मोजाङैनो बुंलांबाय नोंथाङानो जोंहा बर'नि हाबाफोराव माने गोदोनि समावहाय जोंहा गोबां ओ बिदिनो एसेबां माने जौगानायखौ जोङो नुनो मोनामोन आरो ना ओ जेरै होनोब्ला जोङो ओ जानाय लोंनाय बिदिनो टेन हाउस बायदिफोरनि लानानै ओ जेरै जोंहा ओ जानाय लोंनायफ्राथ' गोदोनि समावहाय जोंहा गोबां खस्थ'ओ नि गेजेरजों जानाय जायोमोन आरोना जेरै जोंहा ओ दानि बाय इ माने बिदिनो दाइनिं टेबोल बायदि बायदिफ्रावहाय ओंखाम जानायफ्राव जोङो नुनो मोनामोन आरो ना। आरो दानि बायदि माने दिस दिस बेफोरबायदिफ्राव जोङो जानायफोरखौ जोङो नुनो मोनामोन आरो जेरै जोंहा गोदोनि समावहाय ओ बिदिनो थालिर गांखंखौ जोङो बानायनानै ओ जोङो थोरसि बानायनानै हाखा हाख्लाबनानै जोङो ओ जोङो बेवहाय खाम जानायखौ नुनो मोनोमोन आरो ना थालिर गिदिर गिदिर ओ थालिर आथिया बिफांफोरखौ जोङो दानखावनानै आ एबा बिनि बिखुंखौ खुनानै जोङो ओ थख्र' थख्र' हास'नानै जोङो बेनिखौ ओ थोरसि खालामनानै जोङो बेवहाय ओंखाम जायोमोन आरोना। ओ बिनि अनगायैबो जोङो ओ बिबदिनो ओ दुब्लि फोथार दुब्लि फोथारफोराव जोङो नाराखौहाय गुवार सन्नानै जोङो ओ ओंखाम जानायखौ जोङो नुनो मोनोमोन आरो। बेनि अनगायैबो ओ दानि बायदि माने ओ दामि दामि हाबा बानायनाय बेफोरबायदि गैयामोन माने गोदोनि समावहाय ओ जोंहा गोदोनि समावहाय एसेबांबो माने रांखावरिबोबो गैयामोन नालाय ओ बर'फोरनि न'खरफ्राव। औ जिहेथु जोंहा गोबां खस्थ' एबा ओ गोबां इदिनो थेलेब लेबैबाबो हाबाखौ खुंनांगौ जायोमोन आरो जिहेथु जोंहा ओ बिदिनो जोहा गोबां ओ खरसा थायो नालाय हाबानि बेलायावहाय जोंहा। मैगं थाइगंनिफ्राय लानानै आरो आ आलासि बुजायनायनिफ्राय लानानै आरो बेदर फिसा बायनायनिफाय ना ना बायनायनिफ्राय बायदि बायदिनि गोबां खरसा थायो ओ बिनि खरसाफ्रा जादों आ गोबां माने खस्थ'नि गेजेरजोंनो हाबा जानांगौ जायोमोन आरोना। ओ जोंहा हाबाफोरखौहाय गोदोनि समावहाय जोङो बिदिनो ओ गामियावनो बानायोमोन आ गामिनि ओ सिन न'आवनो बानायनाय जायोमोन ओ जेरै जोङो हिनजावखौ लायखांनानै एबा हिनजावखौ ओ फैखांनायनि उनावहाय गोदोनि समफोरावहायथ' माने हिनजावफोरखौहाय बोनानैसो लायनाय जायोमोन आरो ना आ दानि बायदि माने नायनानै दानि मायदि माने नायनानै लायनाय बेफोरबायदि जेबो गैयामोन माने गोदोनि समावहाय जोबोद गारजिमोन आरोना आ हुदाफोरा माने जायखौ फसन जादों जायखौ मादों बे माने ओ लोगोफोर लानानै ओ डाइरेक्ट माने बोनानै लायनाय बेफोरबायदिखौ जोङो खोनानो मोनदोंमोन आरो ना।
नाथाय ओ दानि बेलायावहाय जोंहा गोबां आ बेफोरबायदि गैला आरोना बेफोरबायदि आयेनफ्रा माने जोब्बाय बेफोरबायदि आयेनखौ माने आ बन्द' खालामनाय जाबाय आरो ना। औ आरो जिहेतु जोंहा गोबां ओ माने दानि बेलायावहाय जोङा गोबां गिदिर गिदिर हाबा खुंनायफोरखौ जोङो नुनो मोनदों आरो ना। ओ जिहेथु दानि बेलायावहाय जोंहा हाबा मोनसेयाव जोङो बिदिनो ओ दस लाख पन्द्र' लाख थांनायखौ जोङो ओ नुनो मोनदों आरो ना जिहेतु। बेफोरबायदि हाबाया माने ओ जोबोद मोजां जायो आरो ना। ओ जेरै टेेन हाउसनिफ्राय लानानै ओ आरो जानाय लोंनाय ओ डाइनिं टेबुल बायदि बायदिनिफाय लानानै जोङो ओ गोबां मोजां जानायखौ जोङो नुनो मोनसै। ओ जिहेथु जोंना बेफोरबायदियावहाय ओ हाबाफोरा साननै बा सानथाम गाहाम जानाय जोङो नुनो मोनसै। ओ जेरै जोङो गिबियावनो जोङो ओ हो हिनजाव गोदाननि न'फ्राव जोङो हाबाखौ हरनाय हाबा जाखानानै एबा हाबा खालामनानै हरनायखौ जोङो नुनो नुनो मोनो आरो हाबाफोरा जेरै ओ हिनजाव गोदाननि न'आव सानसे जाबाय आरो हौवा गोदाननि न'आव सानसे एबा आरो ओ रायजो राजाफोरखौ बुजायनाय बेफोराव जोङो सानसे जेरावनो हाबाफोरखौ सानथाम बा सानब्रैफोर जानायखौ जोङो नुनो मोनसै आरो ना। बेनि अनगायैबो जोङो माने गोबां जौगानायखौ नुनो मोनसै आरो ना दानि बेलायावहाय। जोंहा माने हाबा मोनसे खुंनो थाखाय माने सप्तासे बा पनन्द्र' दिन बेफोरबायदिनि सिगांनिफ्रायनो जोङो माने ओ लाहार फाहार खालामनाय एबा एसे एसे दौहोलांबाय थानाय बेफोरबायदि जोङो नुनो मोनसै आरो ना बेनि अनगायैबो जोंहा माने गोबां ओ मोजां मोजां नुसै आरो ना दानि हाबाफोरा। ओ जोबोद मोजां मोजां साजायनायफोरखौ नायनानै ओ बिनिफ्राय ओ हिन्जाव गोदाननि देलायनायखौ लानानै हौवा गोदानानि देलायनाय बेफोरखौ ओ नायनानै ओ जोंहा गोबां मोजां मोजां दानि जुगावहाय हाबाफोरखौ जोङो नुनो मोनसै आरो ना।
औ
गोदोनि समाव जोङो बेफोरबायदि ओ खौ जोंङो नुनो मोनामोन आरोना। मानो होननानै बुङोब्ला माने जोङो गोदोनि समाव जोङो बेफोरबायदि सानस'नो हायाखैमोन आरो जोंहा रांखावरिफोरनि ओ एसेबांबो माने ओ खममोन आरोना रांखावरिफ्रा एसेबांबो रांखावरि गैयामोन आरो बिदिनो माने दानि जुगनि बायदि ओ ओ मोजां मोजां साजायनाय बायदिफोर माने ओ रावबो रोंगौथि गैयामोन आरो ना। आरो दानि ओ बेलायावहाय जोंहा गोबां जौगानाय खौ नुनो मोनदों हाबा जानायनि बेलायावहाय। आरो गोदोनिफ्राय दासिमाव जोङो गोबां सोलायबोनायखौ नुनो मोनदों आरोना।
ना नोंथाङा
औ खोनादों।
औ औ औ होमबा गोजोननाय थाबाय नोंथां नोंथांजों हाबानि सोमोन्दै सा सावरायनो मोननानै औ
औ